आ आंनिबा
खोनादों नोंथाङाबो खोनादों दा ना अ नोंथाङा दायो मा आंथ दायो सायायाव जिरायगासिनो नोंथाङालाय
आंबो बिदिनो गरमनि सायायावनो जिरायनानै दं र' उम
जा गरम जागासिनोना दायो
औ औ
उम दायो होमबा जोङो दंफां लाइफांनि सोमोन्दै रायलायनो होनदोंना
औ जागोन दे नोंथां ओं दे होमबा दं फां लाइफां बुंनो थांबाथ' दंफां लाइफाङा ओ मानसिनि थाखाय आरो गोबां जिब जुनाद ओ जि जिब जुनादा हां दं बिसोरनि थाखायथ' जोबोद ओ मोजां आरोना माने नांखाथारगौ जेरै दंफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो थां लानो थाखाय आरो दा गरम बोथोराव जोङो जायखिजाया बोथोरावनो जोङो दंफां सायायाव जिरायनो हायो दंफांनि सिङाव
औ
गुसुनि थाखाय
उम गरमनि था गरम जानायखाय जों गुसु खालामनो थाखाय दंफां साया सिङाव जिरायनो हायो औ
औ औ
उम
माखासे दंफां दं जेरै दंफांफोराबो खायसे खायसे दंफां दङो जि दंफाङा ओ समायसारहैयो
औ
खौबो समायसारहोयो खाय गासिबो दंफाङा नङा नाथाय खायफा खायफा दंफां दङ
औ
जेरैहाय बकुल दंफां
उम
बिदिनो आरो माखासे दंफां दंङो आंनाव दा
समायना समाय माखासे दंफां गया बिबार बार होयो माखासे दंफांफोरा जेरै जोंनो आदार फिथाइ सामथाइ जाहोनो हायो गोबां फिथाइ बेखौनो जों दंफां लाइफांफोराबो दंफां लाइफांनो होजोबो आरो ना फिथाइ सामथाइफोरखौ
औ औ नोंथांङाबो एसे दंफांनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
जेरै जों दंफां लाइफांफोरजों न'फोरखौबो बानायनो हायो
औ- औ
गुफोर बानायनायावथ' जोंनो नांगौ ना दंफां दंफांफोरखौ आरो सायहानि थाखाय नांगौ जायो न'फोरखौ समायना नुहोनो थाखाय दंफां- लाइफांफोरखौ गायनाय जायो आरो जेरै दंफां - लाइफां गैयाबाथ' जोंना जिब जुनारफ्राबो थानो एसे खस्थ' जायो मानोना जों दंफां लाइफांनि ओंखायनो अक्सिजेन मोनो
औ -औ
बिनिफ्राय माखासे दंफां लाइफांफोरखौ जों मोजांङै जोथोन लानानै गायनांगौ जायो
औ नोंथांङा ओरैनो दंफां गायना मोजां मोनो मोनोना मोनाया
दंफांखौ गायनानै मोजां मोनो
औ
नोंथांङा माबोरदि मोनो दंफांखौ गायनानै
दंफांखौथ' गायना मोजां मोनो आरो दंफां गायनांगौबो जोंनो नांगौबो दंफांङा दंफांङा गासै हां लाग्रा जिब जुनार दान जा मानसियानो जा बिसोरनि थाखायथ' दंफांङा गोनांखाथार
होम
दंफां गैयाबानो जाया होनजायो आरो दंफांजों न'फोरबो खालामनो हायो नंगौ आरो माखासे ओ दंफां जेनेबा गोरानजों थबथा खालाम नो हायो बेफोरनि थपथानि गेजेरजोंनो दंफांनि गेजेरजों सोरबा खिरखि खालामो टेबोल खालामो सियारबो मासि खालामो बिसिना औ औ
जेरै जिरायग्रा खामलाय बेफोरखौबो जों बानायनो हायो
औ - औ
नोंथांङा दंफांनि बागानफोर औ - औ नोंथांङा दंफांनि बागानफोर नुफैबाय नामा नोंनि जायगायाव
दंफांनि बागान बिदिनो गय दंफांफोरनि बागानखौ नुनो मोनो बांसिन आरो बेलेक बेलेक रोखोमनि बिफां दं बायदिसिना जि फिथाइ सामथाइनि दंफांफोरखौ माखासे नुनो मोनदों
औ - औ - औ
आरो बिदिनो लबार दंफां ना मा होनो बेफोर बादि बागानखौ नुनो मोनदों आरो बे बिदि बायदि बागान बारा नुनो मोनाखै नोंथां माबोरै माबोरै बागान नुदोंमोन?
ओरैनो दंफांनि बागानथ' बारा नुवाखै नाथाय ओरै जोङो क'क्राझार साइदखै थांनाय जायो फैयोब्ला सिगुननि दंफां बागान नुयो आरो माखासे लबर दंफांनि बागानबो नुनाय मोनो
औ
आरो नार्सारिफोरावबोथ' आरो दंफांफोर बिबारफोरनि माखासे फुलिबो थायो
बिबारफोरनिखौ बिबारफोरखौ मोजां मोजां बांसिन नुनो मोनो आरोना बिबारफोरनि बागानफोरफोरखौ आरो गय दंफांफोरनिखौ
औ सारि सारिनो
औ नारेंखल दंफांफोर बिदिनो
औ
रोखोमनि दंफां दंना दंफांफोराथ'
नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नारेंखल दंफाङा बेसे माने जोंनि थाखाय मा मा हेफाजाब होयो नारिखल दंफाङा जोंनो मा मा होयो जोंनो?
नारेंखल दंफाङाव जोंना जेरै फिथाइ जानायाव मदद होयो आरो आरो बिदि लोंहोनायावबो नारेंखल बिदै बेनिफ्राय दंफाङा दंफांनि बिलाइफ्रा हासिब खालामनायावबो मदद होयो हासिबाव बेनिफ्राय दंफांखौथ' मा दंफांङा बनफोरनि थाखाय मोजां जागोनदां दानफायबा
औ औ औ औ
नोंथाङा आरो माबा बेलेग फोरमायबावनो हागोन नामा बेनि बाहेरा
बेनि बाहेरा नारिखल दंफांजोंथ' जों गोबां बुस्थु खालामनायखौ नुनो मोनो जेरै कम्पानिफोराव जेरै दा नारिखल दंफांजोंनो नारिखलनि फिथाइ जों थाव खालामोन नारिखलनि थाव
अ अ
नारिखलनि जे बै नारेंखलनि सानि नारेंखल फिथाइनि सानि जि बेजेबाय थायोना बाहेराव बेजों जोङो धुुब धुना सावनाय नुनो मोनो धुना होनाय औ आरो बिदिनो दिरुंबो खालामनाय नुबाय आङो दिनैसिम नारिखल बि फांनि गोबा गोबा माबाजों बा ख्ला बायदि जों बिलाइ आरो हासिबफोरबो खालामो न'आव सिबनो थाखाय
औ
उम नोंथाङा माबाफोर मोनथिबावगौ नामा इनि
मिथिनाया मिथिला आं बेनि सोमोन्दै थालिर बिफांनि सोमोन्दै एसे खिथादो दे थालिर बिफाङाबो मेरला बायदिसिना खालामजायोना एसे फोरमायना हो
हेलौ अ मा होनफिनलाय नोंथां आं खोनास्लाबासै
थालिर बिफांनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होलाय
अ थालिर बिफाङाथ' जोङो थालिर बिफांनिफ्राय जोबोद बिराद बसथु मोनो जेरैहाय जोङो थालिरनि ओमफ्राय थालिरनि फस्लाखौ जायो जोङो बेदरफोरजों जायो। खायसेया आरो आलुफोरजों लगायना जायो आरो थालिरा फिथाइबो होयो आरो मैखुना बिबारा थालिर बि एबार बियो जोंनि थाखाय बुहुत मोजां होनजायो देहानि थाखाय प्रटिन होयो। आरो थालिर फिथाइयाबो मोजाङानो थालिर फिथाइखौ आरो मोननायखौ मोन होनब्ला गोाबाङानो ओरैनोबो जायो। खायसेया जुस खालामामना लोङो आरो थालिर गोथां थालिर गोथां फिथाइखौ खायसेया ओ ओख्रिफोरबो जायो आरो सिप्सबो हानानै खालामनाय जायो औ बेफोरनि आरो थालिरनि मादाखौ गाहायनि खारैबो दाननाय जानायखौ नुनो मोनो।
जायो आरो जों बेनि बिलाइफोरखौबो लानानै बिलाइयाव माबा माबि हानानै लोगोजालाबायना
औ औ औ
थालिर बिथांङा गासिबावबो बाहाय थाजोबो आरो ना।
औ औ गाससिबो बिनि पार्टसनो ओरैनो थांगारा बाहायजाजोबो
औ
उम
मजां आरोना
औ नोंथाङाबो एसे औ बैग्रि दंफांनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जेरै जों बैग्रि फिथाइखौ जों मोनबथायथाय जानो हायो बेनिफ्राय दंफांफ्रा काटफोर हानानै न'फोरावबो होजायोदां बेनिफ्राय आरो जों फोराननानै बन दाननानैबो ओंखाम ओंख्रि संनायाव बाहायजायो।
औ औ ओरैनो नोंथांमोननि थे बैग्रिखौ मा मा खालामनानै जानाय जायो?
बैग्रिखौ जों मिथिंगं बिदिनो गोथांङाव एसे मोनहांबा संख्रि बानलु लागायनानै जायो आरो जेरै आसार बानायनानै दोनजायो जेरै बानलुफोरनि आरो गुरफोरजोंबो बानायजायो।
औ औ
बिदिखौ नुनो मोनो आरो बांसिन
नोंथाङा मा होनो ओ बैग्रि आसार खामनायनि एसे खोन्थानो हागोन नामा बोरै आसारखौ खालामनाय जायो
गोदैनिखौ ना संख्रि बानलु गोनांखौ
गोदैनिखौ दे
गोदोनिखौ गोदोनिखौ जोङो जेरै बैग्रिखौ फोराननानै लाग्रोबाय फोराननानै लानानै जों बैग्रि मा होनो गुरखौ हानानै लानानै
औ औ
थाव होनानै माबा होसिगोन आरो ना साराय गलि होसिगोन गलि होनानै जोङो बैगिरि थावखौ एसे गुसु खालामनानै बैग्रिखौ होसनना होबा जागोनदां आं माने बानायफेराखै मा होनो इदि बानायबा जागोन आं सानदों आरो गोसोआव औ
होमबा नोंथां ओ जोंना समाबो जाबायमोन होनबा मोनथिनो मोनि खोथाफोरखौ आं फ्राय मोनथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय
नोंथांनिफ्रायबो आं माखासे ब्राथखोथा मिथिनानै मोनबाय दे होमबा गोजोननाय थाबाय नोंथां